नोंथां खोनादोंना
औ औ आं खोनादों
नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ?
आङोथ' दा जिरायदों आरो ओमफ्राय माखासे माबा पेपार चेकिं खालाम गासिनो दंङो।
अ बिदिब्ला नोंथाङा ओ दसे सम होनो नागोन हागोन नामा मोनसे टपिकनि सायाव दसे सम सावरायनो?
ओ ओ दे दे हागोन।
औ बिदिब्ला जोंङो ओ ओ बर'फोरनि दाउ आरो हांसो जिब फिसिनायनि सायाव दसे सम सावरायनोसै नामा
ओं ओं औ औ सावरायजागोन दे।
अ बिदिब्ला आंङो दाउ आरो हांसोनि बागै फोरमायग्रोनोसै गिबियावनो। ओ दाउ आरो हांसोआ ओ मोनसे जाथोसे जिब आरो ओ बिखौ न'आव फिसिजाग्रा जाथो जिब ओ दा जोंनिथ' जाहैबाय बर'फोरनि दाउ आरो हांसो फिसिनाय बिनि सायाव दाउ आरो हांसोखौ ओ बर'फोरा फिसियो आरो न'आवनो ओ माखासे मानसिफोरा गावनि न'आव ओ जाग्रा आदार हिसाबै जानो थाखाय फिसियो आरो माखासेया
ओम।
फालांगियाव जेनेबा न'खर सुंथानो थाखाय जाहाथे बेखौ फान नानै रांखावरि मोननो हायो एबा आरजिनो हायो। ओ बेनि थाखाय दाउ आरो हांसोखौ फिसिनाय जायो आरो
उम
दा दाउ आरो हांसो बे दाउ आरो हांसो फिसिनानै जेन'बा ओ जोंनि ओनसोलाव बर'फोरा ओ गावनि न'खरखौ ओ थांनानै थानायनि गाहाय राहा हिसाबै ओ फालांगि खालामनो हागोन होननानै नोंथाङा सानो नामा? नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा।
ओय जोंनाथ' गामियारि ओनसोलाव जोंहा गोबां दाउ बा हांसोफोर फिनो फिसियो ओ आं सानो जे जोंनि बे थांना थानाय समाव आरो ओ दाउ हांसो फिसिनायाबो जोंनि जिउआवहाय सानफ्रामबोनि जिउ खुंनायाव गोबां गोहोम खोख्लैयो मानो होनब्ला जोंङो माखासे बे समाव फालांगिफोर खालामनानैब्लाबो जोंंङो एसे एनै थाखा बुथुमनानै आरजिनो हायो।
आरो समाव जोंहा जोंनि जोंनि जानो आदारनि थाखायबो जोंङो फिसिनो हायो ओमफ्राय दाउदैआबो जोंनि माबायाव देहायावहाय गोबां गोहोम खोख्लैयो नालाय मोनसे गोबां ओ भिटामिन गोबां भिटामिन गोनां मोनसे जाग्रा मुवा दाउदैयाबो जों बेखौ जाबा देहाखौ गोग्गो आरो स्ट्रं मोनो। बिनिखायनो आं सानो दे दाउ फिसिनायाव आरो हांसो फिसिनाया जोंनि सानफ्रोमबोनि थांना थानायनि सायाव गोबां गोहोम खोख्लैयो
औ-औ
दा नोंथांनि ओनसोलफोराव दाउ
हांसोफोरखौ माबोरै फिसियो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा आंनो
औ आङो हागोन ओ नोंथांनि सोंथि सोंनाया जोबोर मोजां नोंथांनि सोंथिनि फिननायखौ आं होनोसै दाउ आरो हांसो बे हांसोखौ जोंनि ओनसोलाव माबोरै फिसियो आं बेखौ फोरमायनोसै गिबियावनो दाउ आरो हांसोखौ जोंङो सोलाव बिराद फिसियो ओ खायसेया गावनि जाग्रा आदार हिसाबै आरो से फालांगि हिसाबै गिबियावनो जोंहा दाउ दाउखौ ओ जोंनि बर' न'खर फोराव जोंनि ओनसोलाव गोबाङानो फिसियो आरो जाहा थे माखासेया फालांगि खालामनानै आरो माखासेया गावनि जाग्रा आदार हिसाबै जों दाउ दाउनिफ्राय जोङो ओ न खर ओ न'खर थांनानै थानायाव न'खौ सुंथानो थाखाय फाननानै जों रांखावरिबो मोननो हायो दाउखौ जोङो ओ गिबियाव ओ दाउ दोननो थाखाय मोनसे गन्द्रानि गोनांथि जायो आरो बे गन्द्रा बानायनानै जोङो दाउखौ ओ दोननो हायो आरो बेयाव दोनना दोनो आरो बिनिफ्राय दाउआ माखासे बिदैफोर दै बे बिदैनिफ्राय जोङो दाउखौ माखासे फेहेरलांबाय थानो हायो आरो बेनिफ्राय जोङो लासै-लासै दाउआ बुरजा खालामलांनो हायो बेनिफ्राय जोङो जेब्ला दाउआ बुरजा जायो अब्ला जों बे दाउफोरखौ ओ न'खराव एसे रांखावरि सुंथानो थाखाय जोङो हाथाय बाजाराव लांनानै बेफोर दाउनिफ्राय फाननानै जोङो रांबो-रांबो आरजि हायो आरो बे राङा जोंनि थांनानै थानायाव ओ माखासे हेफाजाब होनो हायो आरो बेनिफ्राय जोङो दाउनिफ्राय बिदै मोननाय जायो बे बिदैखौ जोङो हाथाइ बाजारावबो फानहैनो हायो आरो जोङो जानोबो हायो आरो जायोबा जोङो दाउदैनिफ्राय माखासे प्रटिन मोनो आरो जोंनि देहाया गोग्गो जायो आरो स्ट्रं जायो बोलो गोरा जायो आरो जों दाावदै जायोब्ला बेनिफ्राय जोङो दाउदै दाउनि बिदैफोरखौ जोङो ओ गह'नानै माखासे फिसाफोरखौ फेहेरनो हायो आरो जोङो दाावदैखौ हाथाय बाजाराव फान नानैबो जों रां आरजिनो हायो आरो आरो जोङो दाउ दाउखौ जोङो ओ जाग्रा आदार हिसाबैबो जोङो ओ बाहायनो हायो आरो एबा जानो हायो आरो जोङो दाउआबो दाउआबो बेदर हिसाबै गोलैयो बेदर दाउ बेदरखौ जोङो ओंख्रि संनानै जानो हायो आरो जोङो जा दाउ बेदरनिफ्रायबो जोङो माखासे प्रटिन एबा भिटामिन मोननो हायो आरो ओ दाउ बेदरखौ जायोब्ला जोंनि देहाया स्ट्रं जायो आरो ओ जेबो खहा जाया आरो थाजिम जायो गोग्गो जायो आ। बिनिफ्राय जोङो हांसो हांसोआ ओ दैयाव बांसिन दैयाव थानो मोजां मोनो आरो जों बेखौबो जोंनि ओनसोलाव फिसियो आरो जोङो हांसोखौ फिसिनो थाखायबो जोङो मोनसे गन्द्रानि गोनांथि जायो आरो हांसोआ बांद्राय गरमाव खानो हानो नागिरा आरो। बेखायनो बिसोरो दैयाव बांसिन मोजां मोनो आरो थानो बेखायनो हांसो ओ जोङो एसे दैजिं बा दै खाथिनि मानसिफोरा फिसियोबा साबसिन जायो आरो मानो होनोब्ला हांसोआ दैखौ बिराद मोजां मोनो मानो होनबा हांसोआ गरम नालाय बिसोरो गुसु एबा थान्दायाव बांसिन थानो मोजां मोनो आरो। जोङो हांसो हांसोखौबो जोङो फिसिनानै जोङो जोंनि ओनसोलाव जेनेबा न'खर खुंनो थाखाय रांखावरि आरजिनो हायो आरो जों हांसोखौबो हाथाय बाजाराव फाननानै न'खराव थांनानै थानायनि रांखावरि आरजिनो हायो आरो बेनिफ्राय जोङो हांसोनिफ्रायबो बिदै मोनो हांसो बिदैखौबो जोङो जानोबो हायो आरो फनानैबो रांखावरि आरजिनो हायो आरो बेनिफ्राय हांसो बेदर हांसो बेदरखौबो जोंङो जायो आरो। हांसो बेदरखौ बांसिनानो जोंनि ओनसोलाव खुमब्रानो जायो बा गोथावसिन जायो जोंनि देहाया हांसो बेदरखौ गोथाव मोनो खुमब्राजों जायोबा होननानै मानसि बुङो आरो बिनिफ्राय जोङो हांसोखौबो बिदिनो बुरजा फेहेरनानै जोङो हांसोनिफ्रायबो रांखावरि आरजि फुजिनो हायो एबा जोंनि न'खर दानायाव जोङो हांसो फिसिनानै एबा दाउ फिसिनानै जोङो बांसिन मुलाम्फा जायो होननानै सानो आरो नोंथांनि ओनसोल जेन'बा हांसो आरो दाउ फिसिनानै सोरबाफोर एबा सोरनिबा न'खरफोरा जेनेबा गोजौ फारसे जौगाबाय एबा जौगानाय दं नामा नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
आं जोंनि ओनसोलावथ' आङो माने गामियाव गोबांखौनो नुबोबाय दाउ दउ हांसोआवथ' जोंना बोरि एसे बोरै गोजौ जायो नालाय जिहेथु नोंथां बुंखाबाय हांसोआ दैयाव बांसिन थानो मोजां मोनो बिनि ओंखायनो माने गोबां खम आरो हांसो फिसिनाया।
औ औ।
बिनि बागै माने दा अमा दाउ दाउखौ गोबां फियो उम जायफोरा न'खराव एसे माबाफोर दं जानायफ्राव मा खेथि खेथि खालामनायफ एसे खम बिथांमोना माने दाउखौ बुरजा लानानै गोबां दाउखौ फेहेरनानै गावनि फिसाफोरनि सोलोंथाइ लानाय बा जानाय लोंनायाव आङो दिहुनथाइखौ आङो नुनो मोनदों आरो जोंहा दङनाा दाउला खासिबो खालामनाय दाउला खासिफोरखौबो खालामनानै गोबां रां आरजिनायखौ आङो नुनो मोनदों दाउला खासिनि दामाथ' बेसेना गोबां दावखोनानै दङ जों बयबो मिथिखागौ मासेयावनो जोंहा
जिदाइन जिदाइनजौ गाहाम ओंखारो मासे मासे दाउला खासि नों बानायनो फाननो हाबा
औ औ।।
गाहाम मोनो बेखौ माने आङो नुनानै गोजोननाय मोनो आरो जोंनि बर' गामिफ्राव बा जोंनि बे ओनसोलाव ओनसोलफोराव गोबां दाउफोरखौ बा दाउला खासिखौ बानायनानै गामियारि ओनसोलाव दावगानाय खौ आङो नुनो मोनदों आरो गावनि गथ' गथाय खुंनायाव बा गुबुन गुबुन ओ जिउ खुंनायनि दाथायावबो दाउ आरो हांसोफोरखौ फेहेरनानै जौगानायाव दावखोलांनायखौ आङो नुनो मोनदों।
औ औ।
नोंथांनि गामिफोरावबो नोंथाङा बेफोरबायदि नुदों नामा दाउ हांसो लानानै जौगानायखौ
औ मोजां सोंथि नोंथांनि सोंथिया ओ नोंगौ ओ जोङो दाउ आरो हांसो लानानैबो जोङो दावगालांनो हायो बे बाथ्राया सै जों ओ नोंथांनि सोंथि सोंनाय बिदियै आङो जोंनि ओनसोलावबो माखासे दङ आरो गोबां बर' न'खरफोर बिथांमोना दाउ आरो हांसो लानानै ओ गावनि न' न'खराव ओ रांखावरि आरजिनानै गावनि न'खरखौ दैदेनो आरो नोंगौ दाउखौ जोङो मोजाङै जो जोथोन लानानै मोजाङै फिसियोब्ला जोङो बेनिफ्राय रां आरजिनो हायो आरो दाउनि फ्राय जोङो दाउदैखौबो फाननानै रां आरजिनो हायो आरो दाउ खौबो फाननानै रां आरजिनो हायो नोंथाङा बुंदों आरो दाउनिफ्राय जोङो दाउखौ खासि खालामनानै ओ फानो बा बांसिन रांखौ आरजिनो हायो आरो बेयो सैथो नंगौ दाउ खासिनि दामा बिराद बेसेन दा बेसेना बिराद हाइ जानानै दङ दानि बाजाराव ओ जोंनि ओनसोलावबो गोबां ओ बिदिनो न'खरफोराव ओ माखासे ओ आबाद मावनाय मानाय बेनि अनगायै बो दाउखौ लाफानानै ओ गावनि न'खरनि गथ' गथायफोरनि फरायनायाव गोनां जानाय लेखा खलम बेफोरखौबो जोङो दाउ दउदै फाननानै दाउ दाउ हांसोफोरखौ फिसिनानै ओ हांसोनि दाउदै हांसो दाउनि दाउदै दाउ बेफोरखौ ओ फिसिनानै जोङो ओ जोंनि गथ' गथायफोरखौ ओ लेखा फोरोंनाय बा फरायहोनायाव गोनां जानाय मु मुवा बेसाद बेफोरखौ जोङो ओ बाहायनो हायो आरो बे फाननानै मोननाय रां फोरखौ ओ बाहायनो हायो आरो आं सानोदि ओ जोंनि ओनसोलाव गोबांङानो दाउ आरो हांसो फिसिनानै गावनि न'खराव रां आरजिनानै ओ न'खरखौ दैदेन गासिनो होननानै आं सानो आरो आरो आं नुबोगासिनोबो दं आरो ओ बिदिब्ला नोंथां ओ जोंनि दाउ आरो हांसोनि सोमोन्दै साव सावरायनाय बे सावरायनायखौ जोंहा एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा खोनादोंना नोंथां औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम ओ दसे सम होनानै ओ सावरायनायनि थाखाय औ औ